हेलौ अ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां नोंथाङा रायलायनो हागोन ना औ नोंथां आं नोंथांखौ फन खालामनाय औ आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों दा ओ गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनायनि गेजेरनि फाराग एबा माबादि गानोमोन एबा बर'फ्रा माबादि जि दाना नै गानोमोन दा माबादिहाय गानो बेनि बा गै रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादों।
औ जागोन दे नोंथां
औ ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गोदो बर'फ्रा दख' ना गावनो दानानै गावनो गानोमोन नङा होनबा गोदो थ' ओ बांसिन बर' आइजोफ्रा दख'नाखौनो गाननाय नुयोमोन बर'नि ओ गुदिसिन गानग्रा एबा ओ गानग्रा खसाबानो जाबाय बर'नि ख साबानो जाबाय हिनजावफोरना दख'ना हौवा फोरना गामसा नङा होमबा गोदो बर' हिन्जावफ्रा बिदिनो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बेखौनो दानानै गानोमोन एबा इन्दिनि गाबाथ' गुफुर जायो जेन'बा ओमफ्राय बे ओ आलादा आलादा गाबनि जुदि दख'नाफोर गाननो गोसोब्ला बिफांनि बिलाइफोर एबा बिबार फोरनिफ्राय रोसिफोर देग्लिनानै रोसिफोर दिहुननानै बेवहाय खुन्दुंखौ सोमना फोराननानै आलादा आलादा गाबनि दख'नाफोर दाना नै गानोमोन नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
औ दा नाथाय दानि मुगा मुगायाव बर' आइजोफोरा ओ मा खालामो खायसे खायसेया गावसोर नो फालांगि हिसाबै दख'नानि बायदिसिना ब्रेन्दड आलादा आलादा रोखोमनि खुन्दुंनि दख'ना गाननाय नुनो मोनो आलादा आलादा रोखोमनि आगरनि दख'ना गाननाय नुनो मोनो फास्रा एबा साद्रि लानाय नुनो मोनो गोदोनि आरो दानि दख'नानि गेजेराव गोबां फाराग दं नङा होमबा नोंथां औ आरो गोदोहाय ओ बर' आइजोफ्रा सोनाबनि बर' आइजोफ्रा बांसिन दख'नाखौ गानोमोन आरो सानजानि बर' आइजोफ्रा मेख्ला बायदिहाय अग्रं दख'ना होननाय दख'नाखौ बिखायाव गानोमोन नङा होमबा नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बे बेफोरबादि गोरोबलायै एबा गाननाय जोमनाय आलादा आलादा बर' मानसिफोरनि आलादा आलादा गाननाय जोमनाय नोंथाङा नुनो मोनदों नामा
औ जोंनाथिंथ' बिदि गोरोबलायै गैया माने बेखौनो गाननाय बेखौ नुनो मोनो जोंनाथिं दख'नाखौनो गानो आरोना बांसिनानो ओमफ्राय बिदि गैया जोंनि थिं बेलेग रोखोमनि दख'नाखौ गाननायखौ नुवा आरो बेनो जोंनाथिं दख'नायानो सोलियो आरो
नोंगौ नोंथां सानजानि बर'फोरनि ओ खायसे खायसे ओनसोलाव ओ अग्रं दख'ना गाननाय नुनो मोनो नाथाय बे बर'नि गुबै गान्नायाथ' दख'नायानो ओ बेफोर दख'नाखौ दानि मुगानि बर' आइजो फोरनाव बांसिन हिसानसालियाव दख'ना नुनो मोननो थांलिया बांसिन बांसिनानो फालांगियारि बर' आइजोफोरनिफ्राय ओ बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो एबा जायफोर दायो बेफोर दाग्राफोरा फालांगिनि मुङाव गावसोर न'आवनो मान सि लाखिनानै दाहोनानै फाननाय नुनो मोनो
औ नंगौ
नोंगौ नोंथां गोदोनि आगरफोरबो आलादा आलादा रोखोमनि आगर फोर दानाय नुनो मोनोमोन गावसोरनो एरखांनानै गावनि आखाइजोंनो नानै ओ बायदिसिना आगर हाजो हाजो आग'र मै आगर दाउसा मोख्रेब आगर आगर गुबै बेफोरखौ एर एरखांनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव मेसिनजों एबा दाग्रा मानसि लाखि लाखिनानै बायदिसिना जन्थ्रजों आगर एरखांनाय नुनो मोनो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव
औ नोंथां नों जेरैहाय बुंदों नोंथाङा बुंनाय बदिनो गोदोनि समावथ' बिदिनो ओ मा होनो
गोदोनि आबौ आबैमोन मोना माने आबैमोना माने बिदिनो ओ जों बे एम्फौ फिसिनायनि फ्रायनो बेखौथ' बर'फ्रा एम्फौखौथ' गोदोनिफ्रायनो फिसिबोखायो जेरै एम्फौखौ जानानै नि बिसोरो ओ फिथबखौ हाय बिसोरो ओ खुन्दुं बानायो बिनि उनाव बिसोरो ओ जे खुन्दुंआवहाय गाब होनो था खाय बिसोरो हाग्रानिफ्रायनो माने जोंनि मिथिंगानिफ्राय जि मोनदों आर ना। ना मिनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथ फिथाइ सामथाय मिथिनो बिदिनो बिदिनो ओ बिफांनि दंफांनि बिगुरफोर फोर नङाबा बिलाइफोर बेफोरजोंनो बिसोरो माने बिदिनि रोसिजों माने बिसोरो बेखौ खु खुन्दुंखौहाय बेयाव सोमनानै दोनोमोन आरोना बिदिनो ओ हरब्रै हरबानो नङाबा सातदिन आथ दिन बिदिन सोमनायनि उनाव बिसोरो बेखौहाय ओ ओ मा होनो गुबुन गुबुन गावसोरनो जे खालार नांगौ बे खालारै हाय माने बानाय नानै माने सोंनानै दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय आरो दाबो नाय जोङो दानायखौथ' जोङो गान गामिफ्राव दाबो जि दानायखौ नुनो मोनो ना थाय बेफोरबायदि ओ मिथिंगानिफ्राय जे जोङो ओ गोदोहाय जे ओ बेबायदि रं बि रंनि ओ माबाफोरखौ बानायनाय नुयोमोन रंफोरखौ बानायनाय नुयो योमोन जिफोरखौ बानायनाय नुयोमोन नाथाय दायो खुन्दुंफोरखौहाय बिदि बानायनाय नुला माने सोंनानै ओरै नो माने बाराव हानिफ्राय बायनानै माने सोंनानै दानायखौ दायो नुनो मोनसै आरोना गामिफोरावबो। नाथाय औ बांसिन नावनो माने दाबो दानायखौ नुयोबाबो माने ओ जोङो बांसिन औ खमसिन आरो खमसै ओमफ्राय बांसिन बे मेसिनफोर जे सफैनायनि उनावहाय ओम जे बेफोर ओ जे समाव जोंना जिखौहाय जोङो दायोबोला जों नो थाखाय साननै सानथाम नङाबाब सानब्रै बिदि लायो नालाय गांसे जेन'बा दाग्रा ओ दानायावहाय ओ दख'नाफोर दायोबा ओ बिनि थाखाय इ जोङो माने मेसिनखौ बाहायोबा बिदि साननै सानथाम बिदि लाया आरोना जोङो सानसेयावनो गांनै गांथां बेफोरखौ दिहुननो हायो आरो। ना माने खम सम माबानि समावनो माने जोङो ओ गोबां ओ दख'नाफोरखौ गानग्रा जोमग्राफोरखौ दिहुननो हायो आरोना बेखायनो बांसिन दायो ओ गामि ओनसोल फ्राव जि दादोंबाबो खमखौ नुनो मोनसै दायो मेचनजों दानाय बांसिन बेफोर खौसो गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना। दानायनि अनगायै औ बायनानै गाननायखौ मानो होनबा ओ बायनानै गानोबा जोंहा खस्थ' खालामनां गौनि गोनांथि गैया नालाय माने ओ बेसेन होनानै बायोबा आ जोङो ओ समाबो जेरै बायदि जोंनो जुदि माबा मोनसे जि गांसे नांगौबा जोङो बेखौ बानाय नो थाखाय सोंनानै दानानै आरो बेखौ जे सोंनानै जागोन बेथ' जायाना सोंनायनि उनाव जोङो बिदिनो बेखौहाय ओ नो खननांगोन दै गायसननांगोन बि बेखौहाय बिनि उनावहायसो जि गांसे बेयो महर' मोनहैगोन। दा बेयावहाय जोंनो जुदि जोंनो गाबोन सम' फोरनो जोंनो थाखाय मा मोनसे खारलारनि दख'नाफोरखौ जोंनो नांगौबा माबाफोर ओ जानाय ओ ओ जेन'बा फांसन एरिफ्राव जुदि माबाफोर ओ जानायाव गाननांगौबा जोंनो माने गाबोननो नांगौबा समफोर नांगौ आ बेखौहायथ' जोङो मोननो थाङा ना नोंथां नाथाय औ दखान फोरावहाय मेसिन फोरजोंहाय दानायफोरखौ जुदि जोङो नायोबा माम बा होयनो हायोबा माने बेखौहाय जोङो माने सम नाङा आरोना जेब्ला जोङो नांगौ अब्लानो जोङो मोननो हागोन बेफोर माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। आरो दानि दिनावहाय बांसिन सिनखौनो जोङो जि दानायखौ नुनो मोनला आरो गोदोनि दिनावथ' गोबां रोखोमनि माने ओरैबायदि ओ आदब खायदा गोरों माने जियाव ओ आगरफोर दैखोनो गोरों बेफोरबायदि मानसिफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन जेरैहाय ओ फिफांनि बिलाइफोरखौ अबेबा बिबारफोरखौ औ
नोंगौ नोंथां बिरलांनाय दाउखौबो एरखांनो हायोमोन होननानै खोनानो मोनो नङा होम होमबा नोंथां हाजो हाजोमाफोरखौबो नायनानै आगर बेरखांहोनो हायोमोन होनना मिथिनाय मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ बिदिनोथ' गोबां रोखोमनि आगरफोर दङ। जोंनावहाय जेरैहाय आ हाज जो आगरफोर ओमफाहायो खासि हाथाइ फामे बिबार ओमफ्राय माबा फारौ मेगननो ओमफाय ओ मा होनो मोसा सा मेगन माबा माबि बिदिनो हाजो आगर दावराइ आगर बिदिनो माबा माबि गोबां रोखोमनि आगरफोर दङ आरोना जोंनावहाय। माने गुबुन गुबुन औ दा बेफोरखौहाय खम नुनो मोनसै आरोना जों जोंनि समाजावहाय आरो
नंगौ नोंथां दख'नानि अनगायै बो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गामसा। गामसायाया बर' हौवाफोरनि गाननाय गुबै गानग्रा नङा। होमबा‌ गामसाखौबो आलादा आलादा गाबनि दानाय नुनो मोननाय जायो लोगोसे गो गोथां गामसाया जोबोरैनो गोनांथार बर'नि बायदिसिना नांगौ जानायफ्राव। बैसागु जा माबा मोनसे मोनसे मेल मिथिं जा बर'फोरनि नांगौ जानाय प्रग्राम एबा मेल मिथिं फ्राव गामसा गोथां गाननानै थांनाय नुनो मोनो आरो आथिखालनि मुगायाव। थ ओ आगर गोनां गामसाबो गाननाय नुनो मोनो नङा। होनबा न'आव दानाय नङाब्ला मेसिनाव दानाय बायदिसिना ओ गाबनि गामसाफोर दानानै एबा आर'नाइफोरजों लोगोसे ओ गाननानै थांनाय नुनो मोनो बर' हौवा नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां आरो बेफोर जोंनि बे दानाय जे बे गाननायफोरा माने गुबुन रोखोमनि जायो आरो ना जेसेबांनाखि बे मेचन फोरजों दानानै दिहुनदोंना। ओमफ्राय जोंनि जुदि बे न'आव दानाय बेफोरबायदि आखाइजों दानाय बेफोर जिफोरा माने गुबुन रोखोमनि ओ जायो आरोना माने साबसिन साबसिन जायो आरो
नंगौ नोंथां औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां दे
गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां।